अ हेल'
हेल'।
औ नोंथां -नोंथाङा मा खालामदों?
आंथ' दा बर्थमानै ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै।
अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन- हागोन।
औ माबा आं मोनसे टपिक लानानैसो सावरायनो नागिरदोंमोन। जेनेबा बे बुहुमाव जुदि बिफां- लाइफां गैयाबा मा जागौमोन? बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो।
औ हागोन दे सावरायजागोन।
नोंथाङा मा सानो जेनेबा जुदि बुहुमाव बिफां -लाइफां गैयाबा मा जागौमोन?
आंनि मोनदांनायावथ' बुहुमाव बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा बिराद गिदिर गिदिर खहा जागौमोन
औ
बोरै होनबा जेरै बिफां लाइफां गैयाबा जों सुबुं माहारि मानसि माहारिनि हां लानायाव
जोंहा बिराद गिदिर खैफोद गोलैगौमोन बिब्दिनो आरो दै बानानि समाव जेरै हा खुरखानाय बेफोरबो बिराद खहा जागौमोन आरो दङ औ दे बुंलाय नोंथां
औ जेनेबा जोंनि बुहुमाव जुदि बिफां लाइफां गैयाबाथ' जोंहा गोबां खहा दंखायो। जेनेबा नोंथाङा दासो बुंबाय हां लानायाव खस्थ' जागोन बेथ' जोंनि सेथि नाम्बारावनो थागोन बे जेंनाया जेनेबा जोङो बिदिनो दाथ' बिफां लाइफांसैबा आगोलनिजों दानिजों जुदि जोङो फारागखौ नायोबा गोबां खम जाबाय नङा होमबा
नंगौ नंगौ
थ' बांसिनमोन बिफां लाइफाङा
औ
दा बिनि थाखायनो जेनेबा दाथ' बिफां लाइफां गैयिखायनो गरमाबो बांद्राय जाबाय।
औ नंगौ
बुहुमाव बांसिन कार्बन डाइ अक्साइद गेसाबो बारा जाबाय
औ
जिहेथु बिफां लाइफाङआनो खारबनदाय गेसखौ लायो ओमफ्राय जोंनो अक्सिजेनखौ होयो नङा होमबा
नंगौ
औ ओमफ्राय बिदिनो न' बां लुनायखौनो होननो हायो। जेनेबा दालांफोर लुनाय बेफोरथ' बेफोरावबोथ' जोंङो दंफांखौ नांथारगौ।
नांगौ नंगौ
न' बां लुनायावबोथ' दंफां गैयाबानो जेबो जाया बुंजायो।
जाया
औ आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव एबा ओम तेबोलफोर बेन्सफोर बानायनाय नङा होमबा।
नोंगौ
आलना फालें बेफोरबो बिफां लाइफांजोंनो जायो। आफ्राय थ' जोंनि समथ थ' बांसिनानो जेनेबा कारेन्ट गैयि समावथ' बांसिनानो माबाखौसो इउस खालामखायोमोन जेनेबा बिफां लाइफाङावसो सायख्लुम होयो हिसाबै। बिफां लाइफांनि गाहायावसो जिरायनानै थायोमोन मानसिफोरा
औ नंगौ
दाथ' बिफां लाइफाङानो खम जाबाय हिसाबै बांसिन गरमबो जाबाय। अखा हानायाबो खम जाबाय।
औ
अ आं बेखौ सानो माने बुहुमाव बि बिफां लाइफां गैयामोनब्ला जोंहा बिराद खहा जागौमोन आरो। जों थांना थानायाव बिराद खस्थ मोनगौमोन
औ
औ नोंथाङा माबाफोर होनबावनो सानदों
औ बुंनांगौआथ बिराद दङ दा जेरै मोनसे नलुनो थाङोबा जोंनो बिफां लाइफांनि गोनां जायो।
औ
जेरै नफिसायानो जा गिदिरानो जा गिदिर गिदिर बिल्डिंआनो जा जेरै बबेबा मोनसे बिल्डिं नाव गिदिर लुनोब्लाबो जोंनो औवानि गोनांथि बा दंफांनि गोनांथि जायो माने बुंनो थाङोब्ला जोंनो फारसेनिफ्राय रायजो जानायाव दंफांनि गोनांथि आरो बे बिफां लाइफांनि गोदोनिखौ सानहरोब्लाथ गोदो जेनेबा जोंनि समाव जोंनि समाव नङाब्लाबो जेनेबा गोदो आबै आबौमोननि समावब्लाबो बिफां लाइफांजोंनो संनाय खावनाय सोलिबोयोमोन न बांबाबो दानि जुगावसो नै दिनै दंफां लाइफांनि गेस इलेक्ट्रिक संग्रा खावग्रा ओंखारबाय नालाय जेनेबा दा
औ औ दा बेखौनो सानो जेनेबा बिफां लाइफां बिदि दानफायनाय बिफां लाइफांखौ दा फायनानै बन इउस खालामनाय बेफोरखौ माने बन्द खालामनांगौ आरो मानो होनबा जोंनि बुहुमाव बिफां लाइफांनि अनजिमाया खम जालांगासिनो दङ
औ नंगौ।
बिफांनिफ्रायनो जेनेबा फिथाइ सामथायाइबो मोनजायो।
हमग
जों बिजोंनो दुथां खामानियावबो बाहायो बिफां लायफांखौ आमफाराय बिदिनो जेनेबा बा दाउसिन दाउलाफोरनि न होनबाथ बिफां लाइफाङानो
औ।
मानो होनबा दावउसिन दावउलाथ बिफां लाइफांसो थायो गावबा गाव बाहा बानायनानै आं बेखौ सानो आरो ओंखायनो बेबायदि बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनांगौ ओमफ्रायो जों गासैबो बिफां लाइफां गायनांगौ आरो
उ।
आं बेखौनो सानो
गायनांगौ जोंनि दानि जुगावथ नै बिफां लाइफां बिराद दानफायनाय बिराद न बां लामा सामा बानायनो थाखाय दंफां लाइफां दानफायनाय हाबाफारियाथ दानि नुथायाव सोलिगासिनो जेनेबा
औ।
दा बेफोरनि थाखाय जोंनि आबहावा गेब्रोंबाय
औ।
थाखाय बांद्राय अखा हानाय जाबाय बांद्राय बांद्राय बिदुं दुंथाइ गरम बांद्राय जाबाय दा बेफोरनि थाखायनो माखासे माखासे खैफोद गोनां माबाफ्रा सोमजियो आरो दा बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ जोथोन लानांगौ आरो बेल'नङा बिफां लाइफां बिफांया जोंनो माखसे बेमार आजारनि थाखाय मुलि है जेनेबा बाय
औ औ।
जेरै निम बिफांफोर बेफोरनोथ जोंनि माखासे माखासे बेमार आजार एबा बिगुरनि माखासे मानलु नायफोराव जेनेबा मुलि हिसाबै बाहायजायो जोंनि थाखाय माखासे आरोबाव जोंनि जानाय आदार मैगं थाइगं हिसाबैबो बाहायजायो माखासे बिफां लाइफांफोरा बिदि आरो
खनो साननानै नोंथांजों सावरायगोन होननानै आङो कल हरदोंमोन
औ
ओमफ्राय दा बेखौनो जेनेबा जोङो ओ बिफां लाइफांखौ जेनेबा मानो दानफायो होननानैबो बुङोबा न' बां लुनाय ओमफ्राय जेनेबा गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनफोर लुयो
औ
नाथाय बे दारिमिनखौ लुनांगौ होननानै बिफां लाइफांखौ दानस्रांजोबबाबो जानाय नङा मानो होनबा जे गोबां जौगानाय हादरफोराव जेनेबा दारिमिनफोर लुयोबाबो बिसोरो बिफां लाइफांखौ दोनथारो बिसोरो गावसोर जायगा बानायनानै दारिमिनखौ लुयो नाथाय बिसोरो बिफां लाइफांखौबो दानफायालासिनो मोजाङै रैखा खालामनानै दोनो
औ औ
नुनो मोनो न' बां लुबानो लामा सामा बानायबानो बिफां लाइफांखौ दानफायजोबनानै दोनो आरो
औ
जोंनि आबहाया गोबां गेब्रेंबाय बुंजायो दाथ' गोदोनि समाव जेसेबां गोजां बोथोराव गोजाङोमोन दानि जुगावथ' बेबायदि गोजां लानो
औ नोंगौथ' आरो
औ आरो दाबायदि दानि जुगाव जेसेबां अखा हायो एसेबां अखाबो हाला बुंनो थाङोबा
नंगौ नंगौ
औ अखानि बिबाङाबो खमानो जालांबाय।
नंगौ।
खौ बयबो नोजोर होनांगौ होननानै आं सानो जेनेबा बयबो बिफां लाइफां गायनांगौ जों इनभरमेन्थ दे जानाय समावबो जेनेबा गामि गामि जेरावबो बिफां लाइफां सरका हर हरनांगौ होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ
औ आरो बिफां लाइफाङा जे बिसेबां जोंखौ रैखा खालामो बेखौ जोङो सोलोंथाइ लाग्रा गथ'फोरनोबो जोङो बुजायनांगोन फोरोंनांगोन नङाबा बिसोर गथ'फोरानो देरनानै बिफां लाइफां बिफांनि गोनांथिया मा बेखौ मोनथिनाय नङा बिसोरो आं बेखौ सानो आरो जायफोर गिदिरफोर दङ गिदिरफोरबाबो बिसिनावबो इसेबां गियान गुन थाया। दा बिदिनि थाखाय जोङो मोनसे एवारनेस प्रग्रामफोरबो खालामनानै नानै होनांगौ आरो गामि गामि थांनानै जेनेबा बिफां लाइफांखौ दानस्रिांनानै दाला। ओ। बिदि बन बानायनानै सावगारनाङा होननानै बुंनांगोन आरोना
औ नंगौ दाथ'
दाथ' नोंथाङाबो नुखाबायना जेनेबा गोदोनि दिननि बिफां लाइफांजों दानि बिफां लाइफांजों एसेबाबो गोबां माने फाराग दङ आरो। गोदोनि समावथ' ससे थांबानो बेसेबां बिफां लाइफां थायोमोन। थ' बिदि नंला दाथ' गोबां लांदां जायगा जाबाय।
औ दाथ' नुनो मोननाय बायदिब्ला सोब सिगांनि समावथ' नै दिनै दानि समाव नुनो मोनला हाजो खंखरफोरावबो नै बिफां लाइफाङानो दानफाय जाजोब्बाय खिथि बाथि मावनो थाखाय
औ
दा नै बांद्राय बिदि जेनेबा आबाद फोथार खालामनो बांद्राय दानफायबाबो जाया जोंनो बिफां लाइफांनिबो गोनांथि जायो
औ
जेनेबा नों फांसे दानफायोब्ला फिन फांनै फांथाम गायफिनोब्ला जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो आरो
औ नंगौ
बेफोरखौ सानलायनांगौ आरो जों बयबो इउन फिउसारखौ जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो जों अक्सिजेन मोनो नालाय
औ
दा जोंनो एंगार हायै सोमोन्दो दं
नोंगौ दि बिफां लाइफां गैयाबा जोङो जुदि हांखौनो लानो हायाबा जोंथ' जिब जुनार मानसि दुमसि रावबो थानायानो नङा माथो दा बिदिखौ बयबो सुबुं माहारिया बुजिलायनांगौ आरो आं बेखौनो सानो
औ
औ। ओमफ्राय नोंथां नै टाइमाबो ओ समाबो जाबाय
औ।
औ आं बे टपिकआवनो रायलायनो होननानै नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन
ओ जागोन दे
होमबा जासिगोन ना
औ दे जाथ'सिगोन दे
औ गोजोननाय थाबाय दे
औ दे